अ हेल' नोंथां मा खालामदो?
दा आङो जिरायनानै दं नोंथां।
अ मोजांना खबरा?
औ मोजां नोंथां नोंना?
अ आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे।
औ।
मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
ओम दाथ' ओंखाम जाथ'नाय जायाखै दासो संगासिनो आरोना।
अ दिनै लेथ जाबाय होमबा?
औ।
अ। बिदिब्ला नोंथां जोङो नोंथाङा एसे सम दंब्लाथाय मोनसे आयदा लानानै रायज्लायनोसै नामा?
औ औ दे जागोन दे।
औ ओरैनो दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे रायज्लायनोसै औ। नोंथां एसे दैज्लां बोथोरनि एसे सुंद एसे फोरमायना हो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ।
दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै
औ ओ दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जों ओ अखाबो मोननाय जायो बेयाव अखानि बोथोर जायो नालाय दैज्लां बोथोरा ओ जों दै दैज्लां बोथोराव जों बांसिनानो जोङो ओ माइ आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव।
अ।
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेरै ओ माइब्रा बिदिनो रनजित रनजिद बेफोर माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायो आरोना माइब्रा जोसा बेफोरखौ
उम
ओ नोंथाङा फोरमायना होदो
दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ जोंनाबो नोंथां बुंनाय बायदियानो
औ
दैलां बोथोराव सुबुं माहारिया माइ आबाद मावनानै जायो नङा होमबा
औ औ
उम दा दैज्लां बोथोराव गोबां अखा अखा मोननाय जायो बे अखा मोननायनि थाख खायनो माइ आबादखौ मावनानै सुबुं माहारिया जानो हायो आरो आरो दैज्लां बोथोराव बिदिनो ना बायदिसिनाबो मोननाय जायो आर रो ना बायदिसिनाफोरखो आंखाल गैयै मोननाय जायो
औ
औ
बेफोरबायदिनो
औ
ओफ्राय नोंथांमोननिखै ओरैनो बे दैज्लां बोथ थोराव ओ दुब्लिबारिया माबोरैहाय जायो दैबानाजों लोमोना लोमा
जोंनिथिं जाइथ दा दैबानाजों जोंनि थिंजाय लोमनाय जाया मानोना दैमाया गोजानावसो जायो नालाय जों अखानि दैजोंनो जोङो माइनि आबादखौ जोङो दै दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरोना बिदिनो ओमफाय जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो नाफोरबो मोननाय जायो जेरै खावै ना सें ना, मावा ना, फिथिख्रि ना बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ दुब्लियाव फोराव मोननाय जायो आरोना
औ औ
बेफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो हमनानै जोङो हमना लाबोनानै जों जानो हायो आरो ओ गोबां बिबांनि जोङो ओ ना मोनोब्ला जों बेफोरखौ ओ फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो
औ औ औ ओमफ्राय नोंथां नाफोरखो दैज्लां बोथोराव माजों माजों हमनानै मोनो
औ औ ओ नाखौ जोङो जेखाइजोंबो मोननाय जायो ओरैनो जोङो लाङिफोरजोंबो जोङो सानानै ना खौ मोननाय जायो ओमफ्राय बोरसिफोरजोंबो जों बोननाय जायो आरो ना जेरै
बेनो औ
औ औ औ बाथा बोरसि बेफोरखौ सानानै जों मोननाय जायो आरोना सें ना बेफोरखौ ओमफाय बिदिनो खुसियाफोरखौबो जोङो बोरस सिजों बोननानै हायो मोननो हायो आरो ना
नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मोननाय जायो नाफोरखौ। ओ दुब्लि बारियाव लाङि सानानै आस्रा जेजों सार नानै जे खाइ गुरनानै जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मोननाय जायो ओ नोंथांमोननि जायगा या मााबायदि बोरि जायगा ना दलहा जायगा?
ओ जोंनिथिंजायथ' बिदिनो दहाबोदों बोरिबोदों आरोना।
उम उम जोंनाबो बेबायदिनो नोंथांमोन बुंनाय बायदियानो ओ बोरैबो दं आरो दहाबो दं नोंथां लोङा ओ दैज्लां बोथोरनि ओ माइ आबादखौ गायथ' गोनना गायथ'वाखै?
ओ जोंनाथ' दा ओ बोरि जायगाखौथ' गायबावबाय गायजोब्बाय दा दहा बेफोरबायदि गोथौ जायगानिया दङ आरोना बेयाव ओ माइब्रा माइ गायनाय जागोन बिदिनो औ माइब्रा माइाया एसे बिदिनो गोथौ जायगायावबो जायोना बांसिन अ नोंथां मोननिथिंजाय ओ दैज्लां बोथोराव मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो ओरैनो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो ओ रनजित माइ गायनाय जायो आरो जोसा माइ गायनाय जायो माइब्रा गायनाय जायो
औ औ
आरो खालि खालि ना मा होनो बेफोरखो गायनाय जायो
औ
बेफोरबायदिखौनो गायो जोंनावबो आरो बांद्राय बेलेग बेलेग रोखोमनि माइखो बारा गायनाय नुवा बेफोर खौनो गायनाय बांसिन नुयो आङो
औ औ औ बेफोरखौनो गायो आरोना गामि ओनसोलाव दा ओ नोंथां मोननिथिंजाय ओ दुब्लि दुब्लिफोराव दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो सान्दुं गोबा सान्दुं गोसा दुंबाथाय ना मोननाय जायोना दुब्लिफोराव?
अ जोंनियाव दा दुब्लियाव सान्दुं गोसा दंब्लाबो नाखौ एसे खम मोनो खम मोनबांला नाया एसे खमायलांनो हमबाय जोंनि जाय
औ औ औ औ
ओ आगोलो बिदिनो सानदुं गोसाजों नाफोरा आराय सिलाय जानानै हमजाला बायोमोन आरो
औ
मोनोमोन आगोलो नोंथांमोननियाव होनब्ला मोनो नामा बिदि?
जोंनियावबो बिदिनो खमसै आरोना औ औ गोबां खम जालांनो हमबाय दा बिदिनो माने बि बिदिनो सें ना बेफोरखौहाय खावै ना फिथि बि मावा बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना। गोथौ जायगाफोरावहाय
औ
आरो नोंथांङा माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा दैज्लां बोथोरनि बागै
अ अ दैज्लां बोथोरनि बागै सोंनोथ' दङ र'
उम ओ ओ दैज्लां बोथोराव ओ नोंथांमोननिथिंजाय मा मा रोखोमनि ना मोननाय जायो ओरैनो
जोंनिखै ना जोंनिखौ ओ ना फिथिख्रि बेंसा खावैफोरखौनो मोनबाय दं दा साननैसो बांसिन ओ गोरै सेंफोरखौबो एसे मोनो बेनिफ्राय
औ
खुसियाखौबो सोरबा सोरबा सेनजों मोननाय जायो।
औ औ
बेनिफ्राय बोरसिजोंबो मोनो आरो
औ औ खांख्राइ गांजेमा बेफोरखौ औ खांख्राइ गांजेमा बेफोरखौथ' मोननाय जायाना नोंथां?
ओ खांख्राइयाबो खमायलांबाय गांजेयमायाबो खमायलांबाय। सिगां मोनोमोन एसे खमायबाय आरो दा। उम उम खमायलांबाय दा ओरैनो माफा मानै बहाबा बहाबा मोनो गांजेमाफोरखो खांख्राइ बेखौबो एसे मोनो आरो नागिरबाथाय। खमायलांबाय आरो सिगां जि बायदि मोनोमोन दा बेबायदिखौ मोननायखौनो नुला माथो
औ औ नुनो थांला आरो ना दानि जुआव औ जोबोर खमायलांनो हमबाय आरो जोंनिथिंजायबो बिदिनो आरो ना गांजेमा बेफोरखौ ओ मोननो थांला आरो दानि जुगाव दैज्लां बोथोरबाबो
गैयो ओरैनो दा माइ आबादखो माजों बांसिन हालेवो दा
ओ माइ आबादखौथ' जोंङो जोंनि दा बांसिनानो ट्रेक ट्रेक्टरजों मावनो मोनो आरोना सिगांनि दिनावसो मोसौ मैसो बेफोरजों जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन दैज्लां बोथोराव दाथ' ओ ट्रेक्टरजोंनो बांसिन मावनायनि
उम उमम जोंनि जायगायावबो दा मोसौ मैसोखौनो नुलानो मोसौ मैसोजों हालेवनानै आबाद मावनायखौनो नुनो थांला जोंनि दिनाव जोंनि जायगायावबो जोंनि जायगाल' नंङा जेरावबो दानिया ट्रेक्टरजोंनो बांसिन आबाद मावग्रा जाबाय।
औ औ औ
गोबां जायगायावनो ट्रेक्ट'रखौनो बांसिन नुयो दा मोसौ मैसोजों हालौवनाय नानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनला।
औ औ ओ जोबोर खमायलांनो हमबाय आरो ना दानि
औ जोबोद खमायलांबाय औ।
ओ नोंथांमोननिजिंसाय ओ दैज्लां बोथोराव ओ मा मा ओ बेसाद जों ओरैनो आयइजेंजों नाखौ हमनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायाव ना दा जोंनि जाय गायाव दुब्लि फोथाराव लाङि सानानै दा मोननाय जायो आरो लाङि सानानै बेनिफ्राय बबेबा बिलो फुख्रियाव आस्राजों सारो आस्राजों सारनाबो मोननाय जायो बेनिफ्राय ओरैनो लङा बायदिसिना माबाफोराव सेनबो सानानै जायो जोंनि जायगायाव दा
औ औ
सेन सायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बोरसिजोंबो बोनो बोननानै मोनो। बेफोर बायदि मोनो आरो।
औ
उम नोंथांमोननियाव माबायदिहाय बेफोर बायदिनो
उम औ औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो ओ सेनजों सायो सोरबा सेनजों सानानै जायो ओमफ्राय लाङि बेफोरजों जेखाइफोरजों गुरलाबायना जायो आरोना दैज्लां बोथोरावहाय
औ
दाथ' उम दैज्लां बोथोराव बारा गोबाव गैला जोबखासिगोन उम ओ नोंथांमोना दैज्लां बोथोराव मा मा रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो ओरैनो
जोंहा ना जोंहा रनजितखौनो बांसिन गायनाय जायो रनजित इम फ्राय माइब्रा बाङाय गायो ओमफ्राय
औ
जोसाफोरखौबो ओरैनो बाङाय गायो जानो आन्था जानो आन्था खिनिखो बांसिन रनजितखौनो गायो जोंहा
औ
जोंहाना दा गायनो लागा जा हा माखायाथ' बोरियाव गैयो बोरिनि गैया एसे दहा गोजा जोंहा गायथ'नायानो जायाखै दाबो एसे दहा हा नालाय एसे दैैबाना जानायखो एसे थांग्रो होनानै ओ एसे नेनानै गायनाय जायो आरो एसे गोबावजों
औ
दा बोरि बोरिखौ गायबाय दं आरो मानसिफोरा
औ
जोंहानाथ' दहासो नालाय जोंहा गायथ'वाखै ओरैनो हालौवग्रोना दोनबाय दं।
औ उम जोंनाबो बिदिनो एखेयानो ओ दा गो गोथौ जायगायाव जोङो दहा जायगायाव जोङो माइब्रा माइखौ बांसिन गायनाय जायो आरोना बोरि आ थ' गायजोबनाय जाबाय रनजितजों दा माइब्रा गायनो नागिरदों आरो
उम
औ आरो माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा नोंथां दैज्लां बोथोरनि बागै
उम उम सोंनो गोनांथ' दङ र' सोंनो गोनां गोसोआवनो फैया फैया जादो।
ओ नोंथां टाइमआबो जोंना गैला। औ टाइमा जाबाय नोंथां
ओम दे बिदिब्लाना नोंथां औ गोजोनथों।